औ
औ खोनादों नोंथां ओमफ्राय नोंथां नै आ औ ओरैनो दं नोंथां।
औ औ औ
ओमफ्राय माबाफोर
औ खौरां दङमोन नोंथां दा नोंथाङा ओरैनो दङ दङब्लालाय जों मोनसे आयदानि सायाव फनैसो सावरायोमा ना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथांङा
औ दा नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ जोंहा जोंनि बर' हारिनि गेजे जेराव माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ बा इदिनो दोरोङारि ओंख्रि नङा जे जेनबा जोंनि जानाय लोंनायनि बिथिङाव नोंथाङा जेन'बाब ओ बबे ओंख्रिखौ सा साबसिन मोनो आरो इदिनो माबाफोर ओंख्रिफोरनि बा जानाय लोंनायनि सायाव नोंथाङा मा बेसेबां मोन्दांथि दङ? बेफोरखौ माने एसे गुवारै फोरमायना होदो आरो माबारै बानायो बेफोरखौबो एसे खोन्थाना हायो? बा नोंथाङा
ओ नोंथाङाथ' ओ जानाय लोंनायनि बागैनो मिथिनो लुबैदों नङा होमबा?
औ औ
ओह जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंना ओरैनो बेबायदि नेस ओ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि समाजा सोलिनाय बा जोंनि हारियाव बिदिनो गोबां जानाय लोंनायफोर दं आरो ना जोंहाथ' ओरैनो जोंना बर'फोर हिसाबै जों बर' हारि हिसाबै जबां ओंख्रिफोरबो जों जायो जेरै अनला ओंख्रि सबा सिं साम' ओ दिनो अनलाजों दाउजों सबायजों साम'जों बेफोरबायदि गोबां बेदेरफोरखौ जोङो जानाय जायो ओंख्रिफोरखौहाय बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां ओंख्रिफोर दङ जेरै जोङो लाफा ओंख्रिफोर जानो हायो। बायदि बायदि गोबां ओंख्रिफोर दं आरो ना आंथ' ओरैनो ओंख्रि होनना बुङोब्ला बेफोरनो अनलाजों दाउ सबायजों साम' सबायजों दाउजों बेफोरबायदि अनलाजों साम' बे बेफोरबायदि गोबांथा जोङो ओंख्रिफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो औ बेबाय गोबां ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो
आ ओरैनोथ' जोंना सबाय ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो सबाय इ ओंख्रि होनोब्ला जोङो सबाय औ नांग्रोगौ जायो नङा होनबा नोंथां औ बिनि उनावहाय जोङो सबायनि उनावहाय सबाय ओंख्रिखौ लाग्रोनानै बबा हाथाय बाजनिफ्राय बा न'आव फोबोनाय बेफोरखौ जों लाग्रोनानै सबायखौ उन ओ हुख्रेबना ला जायो नङा होमबा जों‌ बेखौ ओ गावहोजोबनाय जायो गावहोजोबनानै लानानै जोङो बेखौहाय ओ आरामनो गिबियाव सुनानै लाग्रोनाय जायो संनो थाखाय
औ नंगौ नोंथां
ओ संना लाबाय बिनि उनावहाय जोङो स-सबाय जों जानो गोनां बा दाउखौ बै दाउखौहाय जोङो दाउ बेदरखौ आराम गोदानानै जों न'नि दाउजोंबो बांसिन गोथाव जायो सबाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा बेखौ जोङो गोदाना लानानै आरामनो सुनानै गोदायै बायै फोसाबना लानानै मोजाङै सुनानै जोङो बेखौहाय मा खालामनाय जायोनो ओ लाग्रोनाय जायो उनावहाय जोङो बेखौहाय थाव इ ओ इरि माबानानै ओ होनानै सामब्राम बायदि होनानै जोङो बेखौहाय एव ग्रोना लानाय जायो जोहा दाउखौहाय आरोना औ बिनि उनावहाय जोङो एवखांना लाना नै उनाव जोङो बै सबायखौबो जोङो बेबाय दिनो रुग्रोना लानाय जायो आरोना रुखांना लानानै जोङो उनावहाय बै ओ मा होनोमोनलाय थाव सेरफिननानै जोङो सबायाइखौ संफिननाय जाबावो आरोबाव ओ संखांनानै जों उनावहाय बेदर जों बेबायदिनो ज' सनानै सनाय जायो आरो से जों गोबाव सम होनानै बिदिनो थाव संख्रि बानलु मस्ला जिरा होखांनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ दसे गोबाव संहाबना दोननाय जायो जोङो जोबोद गोथावै सङो होनोब्लाथ' जोङो सबायफोरखौहाय जोङो गोबौ सम माबानाय जायो जों बेवहाय ओ मोननो थाखाय जोङो खारैफोरखौ होनाय जायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
खारै बाहायनाय जायो खारैफोरनि गेजेरजों जोङो सबायफोरखौ रुय हैैनाय जायो बेबायदिनो जोङो बेदरजों दसे आधा घन्टासो फोमोननानै अरावहाय दोनबाय थानानै जोङो गोदौ होनानै उनाव जोङो बेखौहाय संख्रि साखिनानै जोङो संख्रि नांदों नाङा खिनानै जोङो बेखौ खांनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो सबायजो सा समायजों अनलाजोंखौ जानाय माबा जानाय जायो आरो दाउजोंंखौहाय बेनो जोङो अनलाजों दावजोंफोरखौबो बेबायदिनो संनानै जायो जोङो नङा होमबा जों बेफोर जोंनि बर'नि ओंख्रि आरोना जों जायफोरखौ जों मोनजायोब्ला ओ जेबो आरोबाव जाब ओ माबा मोनसे जानांगौ सोरबा बायदिया जिहोबाबो सिखारलाया होन सोदोब दङ' बेफोरबायदि सोदोबखौ जों बाहायो मानो होन ब्ला जोङो ओरैबायदि गोथाव मोनखायो बेबायदि बर'नि ओंख्रिफोरखौ आरोना सबायस ओ बेबायदिनो सबाय अनला होनोब्लाथ' जोङो ओरैजाय जायफोरा जोंनो दिनैनि दिनाव जि आइ टेगबो मोननाय जाबाय जायफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो औ जोङो बे बेफोरबायदिनो ओंख्रिफोरजों जोङो मोनसे हारियाबो मोनसे सिनायथि होनो हानाय बेफोरबायदि जों गावखौनो गाव सिनायथि खालामनाय बेफोरबायदि जोङो जोङो मोननोबो हायो दिनि अनला ओंख्रिफोरनि गेजेरजों उमुगनि होननानै जोङो मिथिसार जायो जेननि अनला ओंख्रिया जोंखौ गोबां गोजौ थाखोसिमबो लांनायखो जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो ओंख्रिफ्रा जोङो जोबोद बेबायदिनो आरोना बेनि अनगायैबो जों गोबां ओंख्रि दंबावो दिनै जोंहा सबाय साम' दङ नंगौ ना नङा जोंङो सबाय साम'आव सरनो हायो साम'आवथ' जोंङो ओ जेनेबा बबेबा मोनसेनिफ्राय बिलोनिफ्राय कनबोनानै बा हाथाइनिफ्राय लाबोनानै जोंङो बे साम'खौहाय सोमहाबनाय दोननाय जायो नङा होमबा हरसेनि थाखाय बा हरनै गाहाम सोमनानै दोनो। जाहाथे बिनि बिज्लाफ्रा लेथ्राफोरा जोंना सिंनिफ्राय गबोजोबो खिरनजोबो बिसोरो दा बेबायदि खालामनानै जोंङो सुनो थाखाय बिसोरखौ देबसेयावहाय जोंङो गोबां मानजिनाय जायो बिसोरखौहाय दै सोलाय-सोलाय बिसोर खौ जोंङो गोबबां मानजिनाय जायों उनावहाय जों बिसिनि बै जे दाहोना‌ मा खौहाय खुबग्राखौ दाखोनखौहाय बेखौ जोंङो बोखानाय जायो आरो औ औ बेै जोंनाथ' साम' गोलावखौसो सोबख'नाय जायो नालाय सोबख'नो थाखाय जोंङो बै साम'खौहाय खिथु दान स जोबनाय जायो जाहाथे जोंङो उनाव सोबनो हायो दा बेबायदि साफा जानायनि थाखाय खिथौ दानखांजोबनानै जोंङो उनावहाय बे साम'फोरखौ जोंङो बेबायदिनो एक्सट्रा संग्रोनाय जायो बेबायदिनो ओरैहाय सबाइजों संनाय जायो आरो जोंङो जोंनाथ' बेबायदिनो जोंङो सबाइजों ओ साम' अनलाजों दाउजोंखौ जोंङो बेफोर ओंख्रिफोरखौ फाननानै जोंङो फालांगियारि जौगासारनायबो लाबोनो हादों दिनै गाव गावनि नखरबो खुंनो हादों। गुबुनफोरनो फाननानै गुबुनफोरनो जाहोनानै नङा होमा नोंथां। नोंथाङाबो बेफोरबायदि ओ माखासे ओं ख्रिफोर दं नामा जे नोंथाङा जोबोद मोजां मोनो आरो बैफोर ओंख्रिफोरखौ माबादि संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा।
अ फोरमायजागोन नोंथां औ दा जोंहा जेन'बा ओ बर'फोरनि गेजेराव जानाय लोंनायनि बिथिंङाव जों बुं नो थाङोब्लाथ' जोंहा ओ माने अम गोबां रोखोमनि जाहा बर'फोरा जानाय लोंनाय दं आरो ना जाग्रा जामुंफोर दङ ओ दानि बावैसो नों थांङा बुंलांखानाय बायदि जोंहा बर'नि माखासे ओ बिदिनो मा होनो
ओ दोरोङारि जेन'बा मा होनो ओंख्रि फोरबो दङ' जोंहा गोबां रोखोमनि दं आरो ना ओंख्रि फालाय थेवब्लाबो ओ आं माखासे ओंख्रिफोरनि नाम फोरखौ मख'नि जोंहा उम इ दोरोङारि ओंख्रि होननानै मि थिबोखानाय गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय दासिमबो जानाय ओं ख्रि जायखौ जों ओ मा होनो सबाय जों दाउ बिदिनो सबायजों बासिगि बिबार
औ
जेनेबा अनलाजों बासिगि बिबार अनलाजों दाउ सबाइजों साम' सबाइजों दाउ सबाइजों अमा बेदर बेफोरबायदि माने आरो नाफाम बाथोन दा बैफोरबायदि जोंहा गोबां रोखोमनि माने ओंख्रिफोर दङ' आरो ना नोंथां औ दा बैफोरनि बि थिङाव माने आंङो गोथावाथ' माने गासैखौबो गोथाव मोनो नोंथां गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय दासिमबो जाबाय थायोआनो औ दा ओ मा होनो बांसिनै गोथाव मोनो होननानै सोंनायलाय नोंथाङा आंबो अनला ओंख्रिखौबो माने आं एसे गोथाव मोनो आ रो अनलाजों दाउजोंखौ बांसिनै औ दा बिनि माखासे बानायनायनि आदब खायदाफोरखौ आं नोंथांनिसिम एसे खोन्थानि नङा होमबा ना
औ नोथां दे खोनथा
उम। दा जोंहा अनला ओंख्रि अनला -अनला ओंख्रिजों दाउ, अनलाजों दाउ ओंख्रिखौ जेन'बा माबोरै होननानै बुङोब्ला जोंहा फार्स्टआवनो जोंनो माइरं नांग्रोगोन। ओ माइरंनिफ्रायसो जोङो गुन्दै खालामना लाग्रोनांगोन नालाय। गोदोनि समावथ' जेन'बा दानि जि गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय बे ओ ग्रेन्डार मेसिन होनो ना? बे मानि गोदोनि समाव गैयामोन आरोना दा बै गैयि जाउनाव जोंहा माने गोदोनि समावहाय ओ मा होनो जोंनिनो बर'नि मुंदांखा गाहेन- उवाल, उवाल बा दिंखि होननानै बुङो मोनै माने उवाल बा दिंखि होनना बुङो आरो। गुबुन -गुबुन जायगायाव गुबुन- गुबुन नामै मिथियो। दा ओ बिनि गेजेरजोंनो माने जोङो अन खालामना लानाय जायोमोन आरो बे गुन्दै महराव खालामना लानाय जायोमोन माइरंनिफ्राय। दा बिदिनो जोंहा बिदि गुन्दै खालामखांनायनि उनावहाय, ओ मा होनो, अ सरि बे गुन्दै खालामनायनि सिगाङाव जोङो माइंखौ दैयाव दसे सोमना दोनग्रोनांगौ। मानो होनोबा नोंथां बे जोंहा माइरङा एसे गोरा जायो नालाय दा बे माइरंखौ एसे रुइ- रुइनो थाखाय दैयाव दसे सम सोमग्रोनानै दोननांगौ जायो। बा से घन्टासोखौ सोमनांगौ जायो। बिनिफ्राय जेब्ला सोमखांनानै ना एसे बुगागोन अब्ला बे माइरंखौ मोनसे मोजां आइजेङाव दोनथनांगौ औ बे दोनथ' बोखांनानै जेब्ला बे मा होनो ओ दैया एसे सरजोबगोन बा रानजोबगोन। अब्लासो नोङो बेखौ दिखि बा‌ दिंखि बा उवालाव ओ सौनानै गुन्दै खालामनांगौ जायो आरो। दा बिदिनो गुन्दै उनाव जोंहा मा होनो दोनथ'बाय बेखौ दोनथनानै मा होनो ओ दाउजों सङोबा जोंहा दाउखौ आराम साब- साखोन- सिखोन सुखांनानै। दाउ बेदरखौ ओ मा होनो आदा फिफ्टि पारसेन्टसो एवफ्रामनांगौ जायो। बिदिनो थाव, बानलु, संख्रि, मस्ला आरि सामब्राम बायदिखौ होनानै जोङो दाउखौ एवना लानांगौ आरो। एवनानै जेनेबा दाउआ फिफ्टि पारसेन्ट बा सिक्सटि पारसेन्टसो जेब्ला मोनगोन। अब्ला बेखौ खांना दोनथ'दो। ओ दोनथ'खांनायनि उनाव जोंहा जि अन ओ माने बे अनाथ' उनावसो जांगोन र'। मा होनो थौ मा होनो दै फुदुंनानै लानांगौ जायो आरो। दैया जेब्ला ग्लब- ग्लब गोदौगोन। अब्ला बै जोंहा देनानै लानाय अना आं बेखौ होसननांगौ जायो। बे ओ दै गुदुङाव। दा दै गुदुंङआव होसनखांनायनि उनावहाय ओ जोंहा दसे सम माने ओ दाखिनि खोबनानै दोन्थनांगौ आरो बेखौ दोनखांनायनि उनाव मा होनो बै अनलाखौहाय मा होनो लाद्रा -लाद्रि खायैनि थाखाय जोंहा सागं होननाय दङ बर'आव मोनसे बे सागंजों माने एसे साना थाहोलांबाय थानांगौ आरो गेजेर -गेजेर जाहाथे बै जोंहा देना लानाय उना लाद्रा -लाद्रि जाया आरो ना बेफोरबायदिनि थाखाय औ दा बिदि सम दसे सम, ओ माबानायनि समाव दोनथ'नायनि उनाव जों जोंहा एवफ्रामनानै लानाय बेदरखौ होसननांगौ जायो आरो। होसनखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ दसे सम खोबहाब ओ गोदौहोबाय थानांगौ मानो होनोबा बेदरावबो जोंहा ओ फिफ्टि पारसेन्टसोलसो मोनखादों नालाय।
औ, औ।
बेनिफ्राय होसनखांनायनि उनावहाय मा होनो बे बिदिनो खोबनानै दोन्नांगौ आरो ओंख्रिया मोजांसिन मोजाङै दुफु -दुफु मोनोननो थाखाय जाहा खारैबो बाहायनाय जायो। जाहाथे जानायाव मोजां जायो। औ दा बेफोरबायदिनो आरो अनला ओंख्रि संनायनि माखासे आदब फोरा। नाथाय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन आलदा आलदा जों नुनो मोनो। औ। दा बिदिब्ला नोंथां ओ दिनैनि बे ओ मा होनो ओ ओंख्रि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै।
ओ औ नोंथां दे जागोन दे नोंथां।